अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां आं औ आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना आङो आबादनि फारसे एसे सावरायनो सानदोंमोन। नोथांजों नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ नोंथां आं आबादनि बारै फंनैसो फोरमायनो सानदों नोंथांनो आं फोरमायनि फंनैसो आबादनि बागै अ आबाद होनबा जोंना दा दैज्लां बोथोराव माइआखौनो गिबि आबाद होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
जोंहा माइखौ माबोरै गायो होनोब्ला नोंथां जोंहा सिगि माइखौ बस्थायाव सोनानै दै फिसिनानै दोनग्रो
औ
हा जेब्ला माइआ मोजाङै दैसियो एसे गाजा हरखाङो अब्ला बेखौ बेखौ फोथारनि जे लांदां जायगा थायो बेखौ एवनानै साफा खालामग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोंहा बे हाग्रायाव हाग्रा बे बोथोराव हाग्रा एवखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ खेबसेे टेक्थरजों हालौवग्रोनाय जायो।
औ
बिनि उनाव जोंहा बेखौ बे हालेवनाय जायगायाव खुबै खुबै होनानै होनानै दोननाय जायो नोंथां बिनि उनाव जोंहा खासि खिनि जों बेखौ हायै हायै बोनाय जायो नोंथां मानो होनोब्ला बिदि खासिनिजों हायै हायै बोब्ला बे माइया जमा जमा थायो सा रनायाव बियो गेसें जायो एबा मोजा जमा जुमा रजआ बिनि थाखाय जोंहा खासिनिजों बोनाय लानाय जायो बोनानै लानाय जायो बिनि उनाव जोंहा जेब्ला जौवो अब्ला बेखौ दुब्लियाव गायनाय जायो दुब्लियाव गायनायनि सिगां जोंहा बेखौ दुब्लिखौ खेबसे हालेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेखौ हालौवखांनायनि उनाव जोंहा आलि दाननाय जायो आलि दानखां आलि दान खांनानै जोंहा आलिखौ थेनायबो जायो मानो होनोब्ला आलि थे थेयोब्ला अखानि दै बे अखानि दै हायो अखाजों दै गयो आरो बोहैबोनाय दैखौ जोङो जमा लाखिनो थाखाय थाखाय जोंहा आलिखौ खोनानै दोननाय जायो नङा ओमबा नोंथां
नंगौ
बिनि उनाव जोंहा आरो फिन खेबसेबाव हालेवो जायखौ जेरै मानो होनब्ला जोंहा खेबसे हालेबावनाय जायो मानो होनब्ला जोंहा हाया जेब्ला जेब्लासिम गुरै जाया अब्ला जोंहा अब्लासिम जोंहा माइ गायजाया हाया जेरै जेब्ला रुइनानै गुरै जायो अब्लासो जोंहा माइ गायजायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ
हालौवखानानै हाया गेल- गेल गुरै जायो अब्ला जोंहा माइखौ बे फोनानै दोननाय माइखौ फुनानै गायनाय जायो नोंथां
उ
माइनि अनगायैबो जोंनिजों ओरै गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नोंथां जेरै फाथो, जुखाम, खुमब्रा बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जायो गिबि खेबावनो आङो फाथोखौ माबोरै फोयो आरो मा मा मुलाम्फा जायो फाथो फोननानै बेखौ एसे फोरमायनो सानदों नोंथां
औ
फोथोरखौ जोंना सिगां फोथारनि जे हा खालि थायो बेहाय जोंहा ट्रेक्टर हालेवनानै लाग्रोनाय जायो गिबि खेआव बिनि बिनि उनाव फाथोखौ खु खुबैना होनाय जायो फाथोखौ खुइखांनायनि उनाव जेब्ला फाथोआ अखा मोनो अब्ला बियो रज'खांनो हमो रज'खांनानै रज' खाङोब्ला बेयाव रज' खाङोब्ला बेखौ दाथ' नोंथां हाथाय बाजाराव गोबां रासायनिक हासार मोनो ना नोंथां बे रासायनिक हासारखौ जोंहा फाथो खुबैनायाव आबादाव बाहायनाय जायो नोंथां
आ नंगौ
रासायनिक दानि रासायनिक हासारा एम्फौ फोथैयो नङा होमबा नों आरो गोजौनि थाखाय ग्रथनि थाखाय मोजां जायो थाब - थाब जौवो फाथोआ बिनि थाखाय जोंहा रासायनिक हासार बाहायनाय जायो
औ
रासायनिक हासार बाहायोब्ला फाथोआ थाबैनो जौ जौवो आरो बेखौ अब्ला जौवो अब्ला बेखौ जोङो दानो दानखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ दुब्लिनि दै जमा थानाय एबा बिलोआव एबा बिलोआव सोमनाय जायो सोमखां सोमखांनायनि उनाव जेब्ला बियो गुरै जायो बेखौ फाथो सिनायखौ आलादा आरो फाथोखौ आलादा खालामनाय जायो नोंथां आरो जोंहा फाथोनिफ्राय बे फाथोनि बिलाइखौ जोंहा नारजि ओंख्रिबो जानो हायो नोंथां नङा हबा खौ जों नार्जिजों अमाजों जायो आरोबाव बे फाथो - फाथोखौ आलादा खालामनाय फाथोखौ आलादा खालामनायखौ जों जोंहा बाजारावबो रां आरजिनो थाखाय फानहैनाय जायो नोंथां आरो दा जों फाथो सिनायखौ मोननो हायो फाथो सिनायखौबो दैज्लां बोथोराव हरसुनोथ' गोब्राब जायोना नोंथां जोंहा जायखौ जायनि थाखाय जोङो फाथो सिनायखौ बाहायनाय जायो फाथै सिनाया गोरान जायोना नोंथां सान्दुङाव फोराननानै जेब्ला बियो गोरान जायो आरो दैज्लां बोथोराव अर अर फोजोंनो थाखाय जोङो बेखौ गोरलैयै बाहायनो हायो
उम नंगौ नंगौ
आरोबाव जोंहा जुखाम आबादखौबो मावनाय जायो गोबां सुबुङानो जोंनि ओनसोलजों जुखाम आबादखौ मावनाय जायो जुखाम आबादा मावनो जोबोदैनो गोरलै नङा होमबा नोंथां बिनि थाखाय बेनिखायनो जोंनि ओनसोलजों जुखाम आबादखौबो गोबां मावनाय जायो जुखाम आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला गिबियाव
औ
मोजाङै हाया मोजांङै गुरै फ्र फ्र जायो अब्ला हाग्राखौ हालौवनानै फैनाय हाग्राखौ आलादा बुथुमनानै सावनाय जायो बेखौ सावखांनानै बे जे जायगायाव जुखामखौ गायगोन बे जायगायावनो सारलाना होनाय जायो मानोना बेबो सेवलांङोबा हासार जायोना नोंथां बिनि थाखाय जोंहा बेबायदि फारिखौ बाहायनाय जायो आरोबाव बेखौ हालौवखांनायनि उनाव जोंहा नांगाल एबा खदालजों जावनानै गेजेर गेजेराव जुखामनि जे बेगरा बेखौ थुनानै होनाय जायो नोंथां
ओम नंगौ
बेखौ फबनाय जायो फबखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ जेब्ला जुखामा खिलिनानै गोजौ गोजौ जायो अब्ला बेखौ हा खोनानै होनाय जायो मानो होनोब्ला जुखामाव हा खोनानै होयोब्ला जुखामनि गोजौ जौथाया थाब जायो थाब मोननो हायो जौथायखौ आरो फिथाइखौबो जोंङो थाब मोननो हायो बिनि उनाव जेब्ला जुखामा गोजौ गोजौ जायो अब्ला बिनो दै गोनां दै दैनि गोनांथि जायो नंङा होमबा नोंथां
औ नांगौ माने जोंनिथिंथ' दै होनाय खौ नुनो मोना जुखामाव दै होनायखौ नुनो मोना नोंसिनिजों होयो ना मायो खिन्थु जोंना जों जुखामावथ दै होनायखौ नुवा आरोना ओमफ्रायहायो नै औ जुदि जुखामखौ गायोबोला ओमफ्राय बै जे जोंङो जुखाम गायनायनि उनाव जे मोनसे ओ जुदि बेनि उनावहाय माबा मोनसे आबाद हालेवोबा माने बेवहाय हाब बिनो थाखाय खस्थ मोननाय खौ नुनो मोनो आरो ना माने आथिंफ्रा बौनो नागिरो आरो आरोना बेयावहाय जुखामावहाय हाबोबा आरोना बांसिनावथ' जुखाम गायनायनि उनाव बेहाय माइ गायनायखौनो नुनो मोनो जोंङो ओमफ्राय फाथो फोनायनि उनावहाय जोंङो माइ गायनायखौनो नुनो मोनो जुखामावथ' जोंङो इजियैनो मान रांखौ खामायनो हायो आरो जुखामजोंहाय जोंङो गोबां माने बेसेबां नोंङो गायगोन माने बे एसेबां मुलाम्फा दंङ आरोना जुदि नोंथाङा ओ मोजाङैनो जुदि आबादनि सायाव जेनबा गायनो थाखाय बबे बोथोराव गायनांगौ आरो जुखामखौ माबायदि गायनांगौ बिनि आदब खायदाया जुदि नों थांनाव दंङबा मानि आदब बा जुदि नोंङो बेखौहाय आदबखौ जुदि आबादनि सायावहाय नोंङो जुदि बाहायनो रोंदोंबा होनबा माने बे आबादफोरखौ नोंथाङा साबसिनै मोननो हायो आरो ना माने बबे समाव समावहाय जुदि नोंथाङा जुखामखौ गायबाय आरो ना गायनायनि उनावहाय नोंथाङा जुखामखौ मोनबायानो माने बिदिनो हानायसिम सौफैबाय आरोना जुदि नोंथां नोंथाङा जुखाम खौहाय ओ बबे समाव जुदि खौ नायनानै नोंथाङा जुदि जुखामखौहाय दैखोनो रोंङाबा माने ओ जेब्ला जुखामखौहाय ओ नआवहाय लांनांगौ माने फनानै लांनांगौ जायोना खानानै लांनांगौ जायो औ बे समावहाय माने अखाफोर जुदि सियोबा माने बेयावहाय गासैबो जुखामा माने आद्रि जानो हमो आरो ना माने दिन बोथोरखौ लाना नानैहाय माने ओ आबादफोरखौ गायनो रोंनांगौ आरो
औ नंगौ
थ' जुखामनि अनगायैहाय जोंनाव दालिफोरबो फोनायखौ नु नुनो मोनो दालि ओमफ्राय दालियावहायबो जोङो जुदि अखा सियोबा बेबो माने आद्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो आरोना आं सानोखि औ मोनफ्रोमबो माबा खामानिखौ जेनेबा जोङो ओ मावोबा जुदि गायनाय ओ फुनायखौनो होन आरो मा होनो बे ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानानै मावनाया मोजां आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ जोंनिथिंथ' मावनायखौ गोबां नुनो मोनो बिदिनो ओ सबा सबाय ओमफ्रायहायो बिदिनो दालि बेसर बेसरफोरखौबो जोङो फोनायखौ नुनो मोनो ओरैनो जोंनाथ' बेसर फोरखौ न'आव जानो थाखायबो बारियावबो फोयो ओमफ्राय बारियाव फोनायनि अनगायैबो जोङो ओ जोंनि थांनां थानो राहानि थाखायहाय जों एसे एनै रां खामायनो होननानै आरो हाफ जेन' आद्रियै ओरैनो लांदां जानानै थाया बेखायनो जोङो मोननै मोन मोनथाम माने ओ बोसोरावनो मान्नै मोनथाम आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो आरोना ओ बोसोरसेयावनो औ बे मोनसेया जुदि दालिया फोखांबायबा माबा मोनसे बेयावहाय गोदान आबादफोर माव मावनाय जेनबा बेसरफोर फोनाय बेसरनि उनावहाय माइ गायनाय बिदि खौ माइ गायनायनि उनाव माबाफोर मथर आबाद माबा माबि बिदि दालि फोनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरोना जोंनि जोंनिथिंहाय औ माने बिदि माबा सम लायै बोथोर लायै माने गायनाय खौ नुनो मोनो आरो ओरैनोथ' बे बेफोर बेसरफोरखौ जेन' बा फाननानै जोङो रांबो आरजिनो हायो आरो गावनि जानायनि थाखाय ओ दायो दिहुननानै लानो हायो आरो ना दाथ' जोंना औ गायनायनि अनगा जु दि ओ दखानफोराव बायोबा माने बिदि आबादफोरखौ माने आबादफोर जे जोंनो थांनानै थानायाव जानो नांगौ बेफोरखौहाय जुदि नोंथाङा बाजारफोरनिफ्राय बायो बा बेफोरावहाय माने ओ माखासे मदिसिन होनायखौ नुनो मोनो बेखायनो आं सानो हानाय मानि बे बेसेबां हायो जोङो ओ आबाद फोरखौ गावनि ओ बारिफोरावहाय नङाबा बेसेबां हा दं बेफोरखौ आ आद्रि ओरैनो ओ बेखारै दोना लासेनो माने आङो ओ गायजानो आरो फोजानो लुबैयो आरोना माने फोनायल' जोंहाय माने नोंथाङा नोंथांनि देहानि थाखायबो मोजां जागोन माने ओ औ हास फोर होनाय मानाय बिदिखौ जायालासेनो आरो नोंथांनो माने बोसोरावनो बोसोर माने मोननै मोनथाम जुदि नोंथाङा आबाद मावोब्ला माने रांफोराबो फैगोन आरोना माने रोजा औ डाबोल डाबोल फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेखौनो आं सानो आरो दा नोंथां समाबो जाबाय नालाय जोंना ओमबा बाहायनो दोनथ'नायसै नोंथां
औ दे
नानै ओ मोजां मोनदों।
औ गोदोर।
औ गोजोननाय था
गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों गोजोन मोनाबिलि।
औ।